हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ अ नोंथाङा दासान्दि सम दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोनना
औ हागोन नोंथां थारैनो
औ बिदिब्ला नोंथांङा नों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय फाथो आबादखौहाय माबायदि मावो आरो बेखौ मावनानै मा मा मुलाम्फा मु्लामफा मोनो बेनि सोमोन्दै एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
ना फाथो आबाद होननानै बुंब्ला जोंनसाव माने फाथो आबादखौ गोदोमा बांसिन मावनाय जायोमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालावहाय जोंनि ओनसोलावहाय
औ
खम नुनो मोनो आरो नोंथां जोंना फाथोनि आबाद मावनायाव गिबियावनो नांग्रोगोन आरो बे फाथो आबादखौ फोनो थाखाय जोंना लांदां फोथार नांगोन नोंथां जेरैहाय जोंनो दुब्लि एबा बारिफोरावबो फोनो हायो जोंना बे फाथोखौहाय बिदिनो जोंना बेखौहाय जेरावहाय जोंना फोगोन बे लान्दां जायगाखौहाय जोंना गिबियो ट्रेक्टर एबा मोसौ हालिफोरजोंहाय गिबियावनो हेवनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो नोंथां बिदिनो हेवनानै लानानै जोंना बि बिदिनो दोननानै दोनखानाय एबा बोसोरनि माने बै बोसोराव थांखांनाय जोलै एबा बेगरफोरखौ थिनानै दोननाय दंब्ला जोंना बेखौनो फोफिननो हायो नाथाय गैयाब्लाबो जोंना बिदिनो गलाफोरनिफ्राय जोंना नार्सारिफोरनिफ्राय लाबोनानै जोंना नार्सारिफोर नार्सारियावनो माने गोबां जोलै मोजां मोजां मोनो नालाय आथि आथिखालावहाय बिनिखायनो जोंना नार्सारिनिफ्रायबो लाबोनानै ओ फोनायखौ जोंङोना नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोंना बै खेवनानै लानाय जायगा फोथारखौ जोंना आरो माने फिन हेवफिननानै बै लाबोनाय जोलै एबा बेगरखौहाय जोंना बिदिनो आखाइजों सारस्रि सा बे फोनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना फोनायनि उनावहाय बियो
बिदिनो जोंना दान मोनसेसोनि उनाव बियो बिे गोजौ गोजौ जायो आरो बियो दान मोनसेबो माने नांस्लाबलाया
आरो ना जोंनि थाखाय
औ
बिदिनो सप्ताथाम सलथा थाम सबथा ब्रैयावनो मा फैयो बिफांनि महराव लायो अब्ला जों बेखौ माने जेरावहाय जोंहा गुबुन जायगानिफ्राय जोो बेखौ फुर फुर मनानै हाइ बाजारफ्राव फाननानै लानो हायो बेखौ फानना लांङोब्ला गोबां रां मोनो
औ
इथा बेफोरबायदि रां मोनो आरो नोंथांमोनना मुथासेयावनो ओ बेखायनो जोंना ओ फाथो आबाद ओमफाय आबादजोंहाय जोङो रांबो खामायनो हायो बिदिनो जोंहा फाथोखौहाय एसेबां माने नांगौनि बारा फुजोबोब्ला जोंना फाथोनि बि
औ औ खोनादों ना नोंथां हेल' नोंथां हेल' नोंथां
सि लानायजों ओ खाना लाबोनानै जोंहा बिदिनो न'फोराव ओ धारा एबा पाटिफोरावहाय जोंना फोरानना लानाय जायो बै फाथोनि बिलाइखौ खाना लाबोनानैहाय ओ बेखौ जेब्ला फोरानो अब्ला बियो फोराननायनि उनावहाय जे बियो रानो रानोब्ला बियो जोंना नारजिनि महराव ला यो नोंथां जेब्ला जों नारजिनि महराव लायो अब्ला जोंङो बेखौ नारजि होननानै बुंनाय जायो माने फाथोनिफ्राय सोलायबाय बियो नारजियाव थांबाय आरो नोंथां
औ
मावनाय जेरै नारजिजों अमा गोबां जानो मोजां मोनो आरो जानानै जानायनि अनगायैबो जोंना माने जोंना फाननायखौबो जों नुनो मोनबावोसो आरो नोंथां आरो नारजिजोंं अमाखौहाय जेरै आथिखालावहाय जोंना गोजान गोजान जायगायाव थानाय सुबुंफोराबो नारजि अमाखौ माने अनलाइन खालामनानैबो जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां ओ बेनिखायनो जोंनो नारजि ओंख्रि खौ माने जोंनि बर' सुबुंफोराहाय गोबां गोथाव मोनो आरो गोबाङानो जायो जेरैहाय जोंना ओ नारजिखौ ओंख्रि जानायनि अनगायैबो आरो जोंना गोबां खामानिफोरावनो बाहायनाय जायो आरो नोंथां जेरैहाय जोंना गामि सुबुंफोरावहाय गामि फोरावहाय गामिफोराव जोंना सुबुंफोर थैयोब्ला एबा बै सुबुं थैनायजों जोंहा सोमोन्दो एगारनो थाखाय जोंना बै नारजिखौहाय माने अरगारनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंना नारजि अरगारोबा सो माने जोंना बै थैनाय सुबुंजोंहाय माने सोमोन्दो गैला होननानै माने ओ बुङो एबा फो थायो आरो जोंनि सुबुंफोराहाय जोंना आथिखालावल' नङा बे नारजि अरगारनाया गोदो गोदाय आजै आजौफोरानो माने बेखौ सोलिबो माने फालिबोगासिनो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंबो आथिखालाव लासै नैबे सोलिबाय थानाय मुगायावबो जोंना बे नारजि अरगारनाय नेमखान्थिया दङ आर रो दासिमबो सोलिबाय दों आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंहा बेफोरबायदि मानसि थैनायनि अरगारनायनि अनगायैबो जोंना जेरैहाय न' खाथिनि सुबुंफोरजों नांज्लायोबा एबा बिदिनो एना एनि जालायोबा जोंहा बिसोर माने सोमोन्दै सोमोन्दो लानायखौ माने एरायलायनोसैब्ला जोंना माने बिदियावबो नारजि अरगारानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा जेरैहाय कासफोरावबो जोंहा बे नारजिखौहाय होनाय जायो जेरैहाय कासाव कासाव माने जोंना नारजिखौ होनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंना जेरै मान मानसि थैनायाव जोंना नारजिखौ अरगारनाय जायो नालाय बेनिखायनो जोङो कासावबो बै नारजिखौहाय माने संनानै रायजो राजाफोरनो गासै सुबुंफोरनो जाहोनाय जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंहा बेफोर औ बेफोरावबो बाहायनायनि अनगायैबो जोंना जेरै नारज जि नारजि नारजिखौ जोंना एरैबादि नखरावबो संनानै संनानै जानो हायो आरो नोंथां नङा अनगायैबो माने बेखौथ' जों जाखायोआनो नाथाय फाथोनि गुबै आबादा बेसो माने जोंना जोंनो माने बै फाथोनि बिगुरखौहाय जोंना गोबां खामानियाव जोंनो होयो जेरैहाय जोङो बै फाथोनि बिगुरखौसो जोङो फानोबा बांसिन रां मोननो हायो आरो नोंथां
औ
गुबै औ गुबैया गुबै होननानै बुङोब्ला जोंना बै बिगुरखौहाय जोङो बिदिनो दैफोराव सोमना दोन्नानै बिफांखौ बेनि बिफांखौ सोमना दोननानै बे जेब्ला रुइयो अब्ला बेखौ जोङो बिदिनो बेखौ फसंना दोन्नाय जायो फसंना दोननायनि उनाव जेब्ला बियो रानो अब्ला जोङो बे बोखारनाय जायो
औ
बोखारना गोबां गोजान गोजान जायगायावहाय जोङो दैथायहरनाय जायो बिदिनो दैथाय हरनायजों जोंहा गोबां रां खामायनो हायो आरो बिदिनो जोङो बेखौ बिसोरो लांनानैहाय जेरैहाय फाथोनि बस्था आरो बिदिनो गोबां कारपेटफोर बानायनानै बि सोरो फानफिनो आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो बै फाथोनि बिगुरावसो माने बांसिन फैसाया दङ एबा बांसिन मुलाम्फा जायो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो फाथोनि अनगायैबो जेरै गुबुन गुबुन आबाद जेरैफ्रा उफ्रा खेथिफोर मावनाय जायो बेनि बागै नोंथाङाबो एसे सुंद'यैबाबो फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
फाथोनि अनगायैबो जोङो मेसें बोथोर बायदिफोरावहाय गोबां मुलाम्फा मोननाय आबादफोर मावनाय जों नुनो मोनो जोङो बिदिनो बिदिनो गोबां मुलाम्फा मोननाय आबाद फोर होननानै बुङोब्ला गोरान आबादफोर होननानै बुङोब्ला जोङो बेसरफोरावहाय बेसर सबाय सिबिं बायदिफोरावहाय गोबां जोंहा रांनि मुलाम्फा मोननो हायो आरो बेफोर आबादखौ माव मावनो हायोब्लाथाय गोबां बिबांनि मावोब्ला जोङो बेखौहाय जेरै जोङो बेसरनि आबादखौ मावोब्ला जोङो बे बेसरनि आबादखौ ओ जोङो जोङो बेखौ मैगंबो जानो हायो आरो जोङो जेब्ला बियो देरनानै ओ
औ
फिथाइ थायो अब्ला जोङो बै फिथाइनिफ्राय जोङो ओ जोङो जोंनि जानाय थावबो बाहायनो बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां औ आथिखालावथ' बै जानाय थावनि बे बे जानाय थावनि बेसेनाबो गोबां जाबाय बेनिखायनो जोङो बे बेखौहाय बे बेसरनि आबादखौबो जों न'आवनो मावनानैहाय जोङो बेनि ओमफ्राय थाव दिहुनना लानानैहाय जोङो बेखौ न'आवनो जानो हायो आरो जोङो बेखौहाय हा हाथाय बाजारफोराव फाननो लाङोब्लाबो जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जोङो बेखौहाय बे आबादखौ मावनोब्ला जोंहा गिबियावनो गोबां रांनि आंखालबो जाग्रोयो बेनिखायनो जोङो बे आबादखौ मावनोब्ला जोङो गोरिब सुबुंफोरखौहाय जोङो एसेबां मावनो हानायखौ नुनो मोना मानो होनोब्ला बेखौ गिबियावनो जोङो ओ बे आबादखौ मावनोब्ला बेनि बेगर एबा जोलैखौ नांग्रोगोन बेनि उनावसो जोङो
औ नंगौ
हाखौ एवनानैहाय जोङो बे हा एवनायावबो जोंहा ट्रेक्टर बायदिफोरखौहाय जोङो ओ रां होनानैहाय जोङो एवहोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो हासार बायदि फोरबो जों बेयाव होननाय जायो अब्लासो आबादा मोजां जायो ओ अब्ला बेफोरखौ मावग्रोनो थाखायब्ला जोंहा गोबां रांनि आंखाल जायो नङा होमबा नोंथां औ ओ बेनि थाखाय ओंखायनो जोङो गोरिब सुबुंफोरखौहाय जोङो एसेबां बे बेसरनि आबादखौहाय जों मावनाय खौ नुनो मोना जोङो नुनो मोनो खायफा गोबां सुबुं बुंनो औ बेनि आबादखौ मावनानैहाय गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो ओ जोङो बेफोरखौहाय ओ थाव दिहुना लासिनो जोङो बेनि बेगरखौबो जेब्ला बेसर आरो ओफिथाइ थायखांनानै जोङो बेखौ नाखांनानै बेनि बेगरफोरखौहाय जोङो ओ हाथाय बाजाराव जोङो फाननो लाङोबा गोबां रां मोननो हायो आरो जोङो बेखौहाय ओ थाव दिहोनानै फानोब्ला गोबां रां मोन्नो हायो बिदिनो ओ जोङो बे बेसरनि आबादखौ मावोब्लाबो जों गोबां रां मोननो हायो आरो ओ बिदिनो एखे रोखोमैनो जोङो बै सबायखौबो फोनानैहाय सबायनि आबादखौबो जोङो बिदिनो ओ मावनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
जोङो बे औ बे सबायनि आबादखौ माव्लाबोथ' जोंहा बे ओ सबाय ओ ओंख्रियाबो जोंनि ओ बर'फोरनि मोनसे बयजोंबो मोजां मोनजानाय खहाबथाव ओंख्रि नङा होनबा नोंथां औ जोंनि बर' सुबुं फोराहाय बे सबाय ओंख्रिखौबो ओ दाउ बेदर एबा साम' ना गोरान बायदिफोरजों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो औ बिदिनो जोङो बेनि आबाद औ औ बेनि आबादखौ मावनानैहाय जोङो हाथाय बाजारफोराव फाननानैबो जोंहा रांबो खामायनो हायो बेनि बेसे बेसेनाबो आथिखालाव जोबोर गोबां जाबाय आरो न'फोरावबो जोङो बिदिनो ओ इसे इसेल' जोङो न'आव जानो थाखायल'बो जोङो ओ बेनि आबादखौहाय मावनानै लानायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो
औ
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना सावरायलायनाय समा एसे दे गोबावानो जाबाय जोंनि सावरायनांगौ आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै
औ औ गोजोन्थों नोंथां औ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय आं थांनिसिम गोजोन्थों